औ नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां जों आंङो जे मोनसे टपिक होनोब्ला सावरायनो नागिरदों नोंथांङा बुंनोलां बायदिबा मा थफिग होनोमोन बेखौनो
माखौ
टपिक होनोब्ला आं जेनेबा टपिक होनोब्ला मा आयदा औ बैसागुनि आयदा बैसागुनि एबा बैसागुनि दि लानानै आं नोंथांनिसिम मोनसे सावरायनो नागिरदों जे नोंथाङा जे माबा नोंथांङानो बुंदोलाय जे माबाफोर बैसागुनि बिय माबाफोर मिथिब्ला नोंथांङा एसे फोरमायना होलााय
औ बैसागु बुंङोबा बैसागोआ बर' हारिनिनो मोनसे मिथिंगाजों गोरोबना थानाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय माने नागारथावै मोनसे फोरबो आरो बैसागोजों लोगोसे बर'फ्रा गो गोज बोसोर गोजाम बोसोरनि दुखु दाहा गासैखौबो बावजोबनानै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो रंजायो आरो माने बैसागुआव
बैसागोआ सफैब्ला जों दाउ खौबौनि रोसुमै गारांखौबो खोनायो
औ औ नंगौ
दंफां लाइफां बेफोरबो आरो गोदान गोदान बिलाइजों गोथां सोमखोर महर लायो आरो बैसागुआव।
उम
ओ बैसागुखौ आव बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि आंगो महरै खुंबोगासिनो दं आरो।
उम
ओ बे गोदो गोदाय बैसागुखौ बर'फोरा दानसेहालागै फालिनाय जायोमोन। नाथाय दाथ' सप्तासे एबा स्नि दिनल' फालिनाय नुनो मोनो नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नंगौ स्नि स्नि होनोब्ला जोङो औ। सानथाम सानथामखौनो मेनलि मानिनाय जायो आरोना गोग गोमै सानथामखौनो जों मानिनाय बेखौ नुनो मोनो। औ नोंथाङा आरो बुंलांलाय
ओ नै आरो दा बैसागुखौ दा जों मोननै बाहागोआव रानदों जेनेबा मोनसेया जाबाय मोसौनि बैसागो आरो मोनसेया मानसिनि बैसागो।
उ
बिनिनो मोसौनि बैसागोखौ फंनैसो बुंना होनोसै आं नोंथां।
औ बुंलाय।
बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हालेवना एबा आबाद मावनानै जाग्रा हारि। बेनिखायनो बर'फोरा मोसौखौ। माइनाव एबा माइनाव महरै सानो माने।
ह
नाथाय आथिखालाव आरो बैसागोनि मा मोसौनि जायगायाव जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय मावनायसो नुयो आरो माने।
औ नंगौ नंगौ।
मोसौ मोसौ बैसागोनबा मोसौखौ जोङो सैथ सैथो दाननि जोबथा सानाव थुखैनाय जायो माने मोसौखौ। आरो आरो बे मोसौ थुखैनायाव गोनां जानाय मुवाफोर बेफोरखौ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जों बुथुमना लानाय जायो। बे मुवाफोरा जाबाय जेरै लाव फान्थाव दिगलि लिथि लाव दिग्लि लिथिनि लावथि रायदों बेफोरबायदि आरो।
औ सुब
जि सानखालि जोङो मोसौ थुखैगोन बे सानखालि बर'फोरा फुङावनो सिखारनानै लाव फान्थाव बेफोरखौ ओ साखा साखा हानानै औवानि थेंगल जिरनानै जोङो माने माखासे माला सुनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओम आरो मोसौखौ थुखैनो दैमा दैसायाव लां लांनायनि सिगाङावनो माफ्रोम माफ्रोमबो मोसौनि गं आसुगुरफोरखौ थाव गोथांजों नाना होनाय जायो आरो आरो जोङो ओंखामदो बेनि हांगार हांगारखौ थालिर बिलाइयाव ला जमा खालामनानै थावजों थाव जानायजों गलायनानै बेखौ मोसौनि मोदोमाव फ्रा गायै फोननाय जायो आरो माने दागो होनाय जायो
औ नंगौ।
नोंथाङाबो दा बैसागोनि बागै एसे फोरमायदो हायोबा
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिबा जोंना बैसागुआ मोननै मोननै रोखोमनि खौ जों मानिनाय जायो मोसौनि आरो
औ
मोसौनि आरो मानसिनि मानसिनि होनोब्ला जों मानसिनिया जे गागा गोमजा रंजानायखौनो आं हमना लानोसै जेनेबा हमना लानोसै नंङा जे नंगौ बे गोदान बोसोर एबा निउ इयार होननानै जोङो बेखौ बेखौ हमनो मोनो आरोना निउ इयार होननानै जे ओ बे बे मासाव जायो गोदान बोसोर होननानै जों गासि एबा औ दुनिआवनो मिथिनो मोनो जे गोदान बोसोर माबा बैसागु होननानै जोंङो मिथिनो मोनो आरो बि बिनि बेयाव जोङो नुनो मोनगोन जे जानाय लोंनायनि जे बेदर फुथारनाय एबा बेदरजों जौ लोंनाय आरो गोगोमहैनो जोङो मोसानाय मोसानाय होनोब्ला जोङो बेसें फैगोन बाारफ्लाइ दड्रेस होननानै बाटारफ्लाइ दड्रेस होनोबा जों दख'नाखौ बाटारफ्लाइ ड्रेस होनना बुंनाय जायो जे इंराजियाव बुंनाय जायो बाटारफ्लाइ एड्रेस होननानै जे बे बे जेब्ला दख'ना गाननानै मोसायोखौ माबा बायदि नुयो होननानै इंरेजियाव लिरनाय दोङो आरोना। ओमफ्राय बिखौ नुनो मोनगोन आरो ना जोङो माबा होननानै बाटारफ्लइ द्रेस होननानै जोङो खौ सार्च खालामबा बे खौ नुनो मोनगोन आरो जोङो बेलाफारसे हायगोन हौवाफोरनिसिं हायगोन जोंना गामसा गामसा होनोबा जोङो गासिबो गामसा ग गाननो नांगौ बेखौ जों नुनो मोनखागोन जे उननि समाव जोङो उननि समाव जोंहा बर' नालाय जे गामसा माबानायखौ मोनलांगोन आरो आरो जोङो आलादाहै बुङोब्ला जोङो जानाय लोंनाय बेफोरावनो फैगोन एबा जौ जौ बनायनाय आरो बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनगोन जों बैसागुनि बिथोथोराव आरो माने आरो बिनि अनगायैबो जों नुनो मोननांगोन जे दंफां निफ्राय जै गोदान जिउ खिलिनाय गोदान जिउ ओंखारनाय होनोब्ला उम उम बिलाइ गोदानाव ओंखारनाय आरोबाव दाउखौ गाबनाय मिलौदो मिलौदो गाबनाय।
औ।
आरो गोबां रोखोमनि बिदि माबा जाना थाङो जे फुजा होनाय मा होनो बिदि ओ बिदि रोखोमनि मोनसे इभेन्ट जाना थाङो आरो आरो बिदि आलादाहायैब्ला जों नोंथाङा बुंलांबाय जे मोसौखो जों मोसौ थुखैयो होननानै ओम आरो मोसौखो जों ओ सिन्दुर फोननानै जोङो थुखैयो बिखौनो बिथाङा बुंलांदों बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो आरो नोंथांनिसिम आं सोंबावनो नागिरदों जे आरो बिनि अनगायै माबाफोर ओ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा बेबायस सागुननि फिल्टाराव नोंथाङा एसे फोरमायलाय
बैसागुआव आरो बर'फोरा आरो गोखा गोखै मैगं ओंख्रि संनानै जानायबो नेम दङ' माने बे जायखौ जोङो माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जायो आरो। बे गोखा गोखैखौ जेरैहाय फुंखा सिब्रुथारा, दिंखिया, लाफा सायख' ओ ओमफ्राय खार'खान्दाय बिजौ ओमफ्राय माइसुन्द्रि बायदि मैगंफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो नागिरनानै खाना लाबोनानै जोङो बेदरजोंबो जायो ओरैनोबो जानाय जायो आरो माने
बे गोखा गोखै जानायनि ओंथि आरो जाबाय ओ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो ओ बायदि रोखोमनि बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोननाय आरो
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ आंबो बावगारबोनाय बेखौ खोथाखौ बुंनो। आरो बुंबावलाय नोंथां एसेबाव।
आरो जोङो मोसौ थुखैनाय होनदोंमोन ना बे मोसौ थुखैनायाव जोङो दिग्लि लिथि लेवाजों मोसौखौ थुखैखांनानै जोङो मोसौखौ दिल्गि लिथि लेवाजों माबा फुनाय जायो। बुनानै जोङो ओमफ्राय मोनसे खुगा मेथाइ बायदि माबायो आरो मेथाइ खनो आरो खुगा मेथाइ जेरैहाय बेखौ आं बुंनोसै जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा ओमफ्राय बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायद दि दाजा बिफा बलद बायदि जा ओ बारि खनायाव दं एम्बु बंगोला बिब्दि जा गिदिर जांगिला दिग्लि लिथिया मोसौनि मुलि दुदालि जागोन गाय खुखिलि ओ दिग्लि लिथि लावथि ख्रि ख्रि गान्थि। जोंनि मोसौआ जागोन बलद जाथि। ओ जानाय नङा गायदे थेफ्रा ओ मारखा जागोन। फालोनि बेहेरा बेबायदि मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो मोसौ थुखैनायाव जोङो
रोजाबनाय जायो माने
उम।
जों आरो बैसागुआव गावनि आखाइजोंनो दानानै बे ओ ट्रेडिसनेल ड्रेस जेनेबा बेखौ गाननानै मोसानाय जायो आरो ओमफ्राय
ओ ओ
जोंना आरो बर'फोरा निजा गावनि दामजु दंखायो बेफोरखौ लानानै बैसागोआव मोसायो आरो दामनानै जेरैहाय खाम, जथा, सिफुं सेरजा, गंगोना ओमफ्राय आरो औवानि बानायनाय मोनसे थरखा दङ बेखौबो आरो जाबस्रिं बेफोरबायदिखौ लानानै गाजा गोमजायै मोसायो आरो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो
ओ ओ उम
आरो
आरो जानाय लोंनायखौबो नुयो नोंथाङाबो बुंदोंमोन ना दानिया जौ लोङो बुंनानै बुंनाया जोंहा बैसागुआव नेम दङ माने मोनसे जौ संनाय बर'फोरा। बेखौ जौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो एमावट देग्रोना लायो माने ओमफ्राय एमाव दैेखांनानै जोङो जौखौ संनो थियारि खालामो आरो थियारि खालामनानै जोङो जा जौखौ संखांबाथाय बेखौ ओ प्लास्टिकआव फेहेरनानै माने खामनाय बायदि खालामनानै गुसु खालामनानै बेखौ बेयाव एमाव फोननानै जोङो बेखौ प्लास्टिकजों खाथिना दोनो आरो माने एमाव लगाय थांनानै बेनिफ्रायनो ज' जालाङो आरो
औ औ नंगौ। आर ओम नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना आरो बे एमाव एमाव देरनाय होनोब्ला। जों एमाव जेनेबा एमवखौ मा मा बुस्थुनिफ्राय बानायनाय जागोन नोंथाङा एसे फोरमायना हालाय।
गेमाव दोननायखौ ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनलाय। नोंथाङा खोनादों?
ओं खोनादों नोंथां।
ओम
जोङो बे मदनायाव बाहायनाय बुस्थुफ्रा जाहैबाय ओ जोंनि जा बेखौ दंफां राखेबबो होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय मोखोना बिलाइ नांगोन। मोखोनना बिलाइनि उनाव आरो माइरंबो लादेरो आरो ओदिनो बेफोरखौ जमा खालामनानै देनाय जायो माने जेब्ला बेखौ देखाङो अब्ला ओ दै एसे होनानै बेखौ मोजाङै